औ खोनादों नोंथां
औ खोनादों नोंथां
औ आं नोंथांखौ हरनाय गुबै जाहोना जाहैबाय नोंथां बर' आइजोफोरा ओ जि जोम दानानै बोरैहाय न'खर संदों बिनि सोमोन्दै आं सावरायनो नागिरदोंमोन नोंथाङा दसे सम होनो हागोन ना
हागोन नोंथां
औ अब्ला जागायदिनो हबा आं नोंथांना जोंनि बर' आइजोफोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो जेरै जि जोम खौ दानानै जि जोम दानानै दिनै जिउ खुंबोदों बियो सैथो खोथा आरो जोङो जि जोमखौ बर'फ्रा गावायनि आखाइजोंनो आरो जों गावनो दानानैनो जों दिनै गानो। बे जोंनि जोबोद माने गोग्गानायनि खोथा आरो गुबुन माहारिया जेरै गाव गायनि आख आखाइजों जि जोम दानानै दानानै माने गाननो हाया नाथाय जोंनि बर' आइजोफोरा गाव गावनि आखाइजोंनो जेरै जि जोमखौ दानानै जोङो गानबोनायखौ जों दिनै नुयो नङा होनब्ला। जेरै जि दानोब्ला जोंनो हिसान खुन्थिया नांगौ जायो नङा होमबा नोंथां इसिन खन्थयाजों लोगोसे जोंनो माने माखु जे टर बेफोरखौ जोङो हिसानसालिखौ जों गायनानै लाग्रोनो गोनां जायो। आरो जों जि जि दानायनि सिगां जोङो हफोरखौ जाय सोङो नङा होमबा जेरै जोङो थिसननानै जोङो जोथोराव जोनथोरफोराव जोङो बेखौ थुननानै लाग्रोयो आरो बिनि उनावसो जोङो जिखौ दानाय जायो आरो आथि खालाव जोंनि ओनसोलाव एसे खमायनायखौ नुबाय नोंथां जोंनि जि दानाय बेफोर रोखम हुदाया जोंनि ओनसोलावहाय एसे खमायलांनायखौ नुबाय आरो नोंथां
औ
दा जोंनि ओनसोलाव बुंनो थाङोब्ला आथिखालाव जोङो हिसानसालि बा हिसान दाग्रा जायगाखौनो जोङो नुुबुंलिया आरो गोदोथ' जोङो न'खर न'खर थायोमोन आरो जि जोमखौ जोङो बर' आइजोफोरा ज' ज' बिदिनो ओ लोगो नांनानै खौसेयै माने जि दायोमोन आरो दिनै दख दख'ना गांसे दागोन गाबोन बिथांमोनहा आर'नाइ दागोन थिग बिदिनो जोंनि जि जोम दानाया जोंनि मोनसे माने माने आखुमोन आरो। बर'फोरनि थाखाय। जि जोम जानायजोंनो लोगोसे जोङो जोंनि बर' हारिमुखौबो जोङो सिबिनाय जायो जायो नङा होमबा जों दिनै बर' आइज जोंनि जि जोम दानानै दिनै बुहुमाव दिनै सिनाय जाबाय नङा होमबा जोंनि आर'नाइ आरो जोंनि दख'नाया दिनै जि आइटेक मोनबाय जायनि थाखाय जोङो बुहुम दरबाराव बर'फोरादि आर'नाइ आ बिसोरनि ओ माने गोदनायाव लाग्रा मोनसे इयो माने जि। आरो थिग बिदिनो दख'नायाद जोंनि सिनायथि बेयो मोनसे जोङो बुहुम दरबाराव सिनायजाबाय आरो बे सा सानजा भारताव रायजो जानाय जखायसे बर' हारियाद आर'नाइखौ लायो दख'नाखौ गानो बे मोनसे जोंनि मोनसे सिनायथि आरो नोंथां आरो लोगोसे जोङो दख'नाखौ जों मोननै थोरबोआव जोङो राननायखौ जों नुयो जेरै अग्रं आरो जेरै लांगा दख'ना नङा होमबा बेखौ जोङो बाहायनायखौ नुयो जेरै गोदोनि आ आइजोफोरा दासिम बिसोरो लांगा दख'नाखौ गाननो रोङा जोंनि ओनसोल लावहाय बिथांमोना थौग्रं दख'ना जायखौ अग्रं होननानै बुङो जायगा लायै जायगा नङा होमबा नोंथां बेफोर उमुख दख'नाखौ जोङो बाहायो आरो जोंनि बे जायफोरा दायो बैसोआव स्निजि द'जिनि सायाव थांबाय बिथांमोनहा गां माने ओ बिसोरो लांखा दख'नाखौ गाननो रोङा आरो जोंनि बे दोरों साइदआव आरो।
औ औ
बेफोर रोखमखौ जोङो खालामनायखौ नुयो। आरो जोङो बिदिनो जों गोबां दिनैनि जुगावथ' दिनै मेचिनजों दानाय गोबां ओंखारबाय आरो बेफोरनि थाखाय जों दिनै जि जोम दानाया गोमालांनो हमदों होननानै आं सानो आरो नोंथां। अब्ला नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो। जेरै जों बोरैहाय जि जोम दानानै जोङो रां खामायो, बोरै जोङो हारिखौ सिबिनो हायो नोंथाङा एसे बुंफोरलुनानै होदो?
उम। जों बर' माहारिया
औ।
गोदोनि समाव न'खर न'खर जि दानानै गानोमोन। समायना रमायना आगर एरनानै
औ।
मिथिंगाजों समायफब होयोमोन।
औ।
दा आथिखालनि समावहाय उदगजों बाहायनाय दख दखनाखौ गोबाङैनो सोलिनाय नु मोनसै।
नंगौ नोंथां।
उम। दा बेनिखायनो जोंनि आखाइजों जों बर' फोरा जे आखाइजों दानानै गानोमोन दा उददगजों बाहायनाय दख'नाखौ गोबाङैनो उम बाहायनाय नुनानै दा जोंनि बर' आइजोफ्राबो उदगजों बाहायनाय दख'नाखौसो बांसिनै बाहायनाय जासै आरो बेनि थाखायनो। न'खर न'खर जि दानाया गोमालांनो हमदों।
औ।
दा दा आथिखालावहाय उद्दगनि दख'ना बा पाटनि दख'ना बेफोरखौहाय गोबाङैनो दाम दामनि बानायनानै उदगजों बानायनानै फानो बर' आइजोफ्रा बेखौनो गाननानै समायना रमायना जोंगा मागा गाननानै जेन'बा हाबा बा उम फुजा मेला बेफ्राव बाहायो बेनिखायनो जोंनि दा आखाइजों दानाय न'खर न'खर दानानै गाननाय बियो खम जानायखौ जों नुनो मोनदों आरो।
औ नंगौ नोंथां।
बेनिखायनो जों बर' आइजोफोरा मेंनाय लायालासे गामि ओनसोलावबो द्राम दं। बेनि थाखायनो द्रामजों गोबां रोखोमनि बुर जा बुजा
खालामनानै दानो हायो बा फाननो हायो। दाबसे जायगायाव हरनो हायो बेफोरबायदिखौ दा उम। एसे बांसिनै बाहायफिननाय बा सोलिफिननाय बेफोरखौ जों नुदों आरोखि आथिखालावहाय। माने दामजों सोङोबाथ' जोङो थ्रिसखान बिसखान बा पन्सासखान बेफोरबायदि सोंनानै न'खर न'खर दायोब्ला जोंनि बर'आ दि बर' आइजोफोरा गोबां फाननानै मुलाम्फा खालामनो हागोन बेफोरखौ दा एसे सोलिफिननायाव दङ होननानै जों नुहुरगासिनो आरो। दा जोंनि बे ओनसोलाव हाय गोबां मानसियानो द्रामजों सोङै सोङै दख'नाखौ
बुरजा बुरजाया दानानै दाबसे जायगानिफ्राय दाबसे जायगायाव फाननायखौ जों दा नुगासि। दं आरोखि दा बुंनो थाङोब्ला जोंनि ओनसोलावहाय दा दानाय लुनाया सोलिगासिनो बा नोंसिनि उम दाब दाब ओनसोलाव मा बायदि सोलिनानै दं बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायफिनदो आरो आंनो।
औ औ नंगौ नोंथां बुंनाया सैथो आरो जोंनि जायगालाय जायगा जोंनि दानाय लुनाय फोरा एसे आलादायै जों दायो जानायखौ नुबाय ओ खा खायफा खायफा ओनसोलावहाय जोंनि ओनसोलाव माने उइभिं सेन्टार दंङ। जाय फिसा फिसा उइभिं सेन्टार जेरै गभमेन्टनिफ्राय मोनसे मोननै बिदिनो फान्ड फैयो जाय फान्डजों बर' आइजोफोरा फिसा फिसा बा साबबा सयजन बिदि दानो जि दानो हानाय बिदि जोंङो उइभिं सेन्टार खुलिनानै जों लानायखौ नुदों नोंथां आरो बे जोंनो ओ गरसे गरनै न'खरा नांगौ जानाय रांखान्थिफोरखौ ओ सुंथानानै लानो हादों। जायनि गेजेरजों नोंथांङा दिनै जि गांसेखौ नों बाजाराव फानोब्ला खमैनो नैजिबाजौ बा ओ आराय हाजार बा थामरोजा बेफोर रोखोमाव नोंङो दख'नाफोरखौ जि दानाय गाव गावनि आखाइजों दानाय दख'नाफोरखौ जोंङो दाम मोनो नंङा होमबा बेफोरखौ जों फाननानैबो दिनै जोंनि बर' आइजोफोरा न'खर जिउ दानायाव बाहायदों आरो। बेफोरो जोंनि थाखाय मोनफा मोनफा बियो। ओ हारि सिबिनायजों लोगोसे बेयो गावखौबो ओ सुंथानाय आरो। बेखायनो जों बर' आइजोफोराबो जोंङो जि जोम दानायखौ जोंङो लाबोफिननांगोन। मानोना बियो जोंनि का ओ कालसार बियो। जुदि दिनै जोंङो मेचिनजों दानायखौल' जुदि जों बाहायबाय थायोब्ला जोंनि बे सोनाबारिफोरा जायखौ बेंगलनिफ्राय कलकातानिफ्राय फैनाय दख'नाखौ जुदि बर' फोरा गानबाय थायोब्ला ओ जोंनि बे दानाय लुनाय हारिमुवा गोमालांगोन आरो।
नंगौ।
फोजौनाङोब्ला आ-आइजोफोरा बेखौ गोख्रों राहा लानांगौ। ओ हौवासाफोरनि सायावथ' बेखौ जों फरसा बारा खालामनो हाया नंङा होमबा हौवासाफोरा दखनाखौ दानो हाया बा आइजो फोरासो जोंनि जि जोमखौ दानो रोंगौ बेखायनो जोंङो ओ आइजोफोरानो बेखौ ओ गोरा बिथांखि लानांगोन आरो अब्लासो जोंनि हारिमुखौ हमथानायबो लाखिनो हागोन आरो
औ
जोंनि बे रांखान्थिया जोंनि आखाइयावनो थागोन आरो। दिनै बाहेरानिफ्राय फायनाय ओ कलकता बेंगलनिफ्राय फैनायखौ जुदि जों गानबाय थायोब्ला जोंनि रांखान्थिया गुबुननि आखायाव थांजोबगोन आरो। बेखायनो आइजोफोरा बेखौ गोख्रों राहा लानाया मोजां। सावरायनायनि गेजेरजों जोंङो बेखौ लाबोफिननांगोन आरो। नंङाबा जोंनि इयुन जेनेरेसनफ्रा मिथिनायनाय नंङा बर'फोराथ' जि धोरोम दायोमोन। जोंनि जेनेरेसना मिथिनायनायनि नंला आरो दिनैथ' साल खुन्थाखौनो जोंनि गामियाव न'खरसेबो जों नागिरना मोनला। बेफोर रोखम माबाखौ जोंङो कालसारखौ जोंङो लाना बोखांफिननो हानांगोन आरो आइजो
नांगोन नगोन निस्सय सैथो।
अब्ला नोंथाङा एसे बुंफोरनानै होदो जोंनि दानाय लुनायखौ बोरैहाय फोजौनो हायो।
जोंङो जि दानांगौब्ला
हिनजाव माहारिया खौसे जानांगोन। गुबुन हारिनिफ्राय गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय फैनाय जि जोमखौ जोङो बन्द' खालामनांगोन। जोंनि ओनसोलावनो जों अयबिं बा माबा मोनसे फान खुलिनानै गोबां बुरजा बुरजा गोबां रोखोमनि जि माने समायना रमायना आगर बेफोरखौ जोङो दाथुम दाथुम ज मोनसे जायगायाव फानहरनानैनो जोंनि बर' आइजोफ्रा गोबां रां आरजिनो हागोन। दा बेनिखायनो जोङो बे मेसििनजों बाहायनाय बा उद्यगजों बाहायनाय दख'नाफोरखौ जोङो बन्द' खालामथारनांगोन जों बर' आइजोफोरा। बेनि उनाव जोङो जोंनि बर' माहारिफोरनि गाननाय जोमनाय बेफोरखौ जोङो बाहायफिननानै बा गोबां ज' ज' जोङो अयबिं खुलिनानै जोङो गोबां रोखोमनि जोंनि बर' माहारियाव गोबां रोखोम रोखोमनि आगर आखाइ दङ जेन'बा आगर गुबै दावराइ मोख्रेब फारौ मेगन हाजो आगर दिंखिया बिजौ बेफोरजोंनो जोङो गोबां बायदि बायदि साजायनानै जोङो दख'नाखौ दिहुनोब्ला जोंनि
जोंनि बर' माहारिया जेन'बा गोजौनिफ्राय गोजौसिन जालांनो हागोन। दिहुननानै फाननोहयोबा जों बेनिखायनो नाजानांगोन आरो। बर' आइजोफोरा गोबां रोखोमनि दख'ना आगर आखाइ दिहुुननानै बा सिखिरि आगर बेफोरखौ दिहुननानै जोङो फानोबा जोंनि बर' आइजोफ्रा निसय जोङो गोजौनिफ्राय गोजौ थाखोआव दैखांफिनलांनो हागोन आरो। जोंनि बर' आयजोखौ। दा बेनिखायनो जोङो नाजानांगोन। गोजौ लेभेलाव लांनो था खाय जों बर' आइजोफ्रा गोख्रों राहा लानांगोन।
गोख्रों राहा लानानै जोङो गोबां रोखोम बिबांनि गामसा दख'ना दानानै फानोब्ला जों गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय फैनाय दख'नाफोर औ जोङो बाहायनाङा आरो।
नंगौ नोंथां ओ नोंथां बुंनाया सैथो नोंथाङा थारैनो सैथो खोथाखोनो बुंदों जोंनि दख'ना गाननाय जोमनायखौ जोंहा गाव गायनि आखाइजोंनो दानानै गाननांगौ नङा होमबा नोंथां? ओ अब्ला नोंथाङा जोंहा समाबो जाबायमोन जोंनि सावरायनांगोखौ बेखोनावनो दोनथ' थ'नोसै नामा नोंथां?
दे बिदिब्ला गोजोन्थों।
गोजोननाय थाबाय।